हेल' औ औ खोना औ खोनादों नोंथां
औ औ, माबोरै दं नोंथाङा?
औ मोजाङैनो दङ' नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा मानो अ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना फन खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला जों औ, बिदिब्ला जोङो बैसागो फोरबो आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
ओ बिदिब्ला आं गिबियाव नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैयो जे बे बैसागो बा बैसागो फोरबो खौ माबोरैहाय फालियो नोंसोरनि ओनसोलथिंहाय आरो गोदो गोदायहाय माबायदि फालियोमोन बेखौ ए एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। ओ बिदिनो जोंनाबो बैसागो ओ बैसागोआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे एंगार जाथावै फोरबो नालाय ओ एबा बेनो मोनसे जोंनि गि दिसिन फोरबो होननानै जोङो मिथिना मोनो। ओंखायनो बैसागुखौ जोंना हो ओ सैथो दाननि जोबथा खालारनिफ्राय बैसागुखौ हम नाय जायो एबा बै सानखालि जोंहा मोसौ बैसागु होननानै मोनथिना मोनो।
थिग बे मोसौ बैसागुआव जोंहा गिबियावनो दुगैस्रां लोबस्रां जानानैहाय दुगैस्रां लोबस्रां जानानैहाय ओ गिबियावनो लाव फान्थाव बायदिसिनाखौ हानानै लानाय जायो। बेनि उनावहाय ओ बेखौ औवा औवा थंसे राननानै बेनि आर फुजिरनानै बेखौ माला सुनानै लानाय जायो। बे मालाखौ खौनो जोंहा ओ बिदिनो ओ फोथाराव लांफानाय जायो। जेरैहाय जोंहा आरो ओ खान्था बायदिसिनानि हांगारखौबो जोंहा हुख'नानैहाय ओ बिदिनो थाव गुबैजों फोननानै लानाय जायो। ओ बेखौ जोङो जेबोला मोखौखौ थुखैनो जोङो ओ जाम्फै एबा ओ बिदिनो दैमा दैसायाव लाङो।
अबोलाहाय जोंहा ओ बै समाव बेफोरखौ लांफायो आरो जेब्ला मोसौखौ थुखैखाङो ओ बे ओ थुखैखां खांनायनि उनाव जोङो ओ मोसौनाव जों लांफानाय जों बिदिनो ओ जों लांफानाय ओ मालाखौ जोङो गानहोनाय जायो बेजों लोगोसे ओ जोङो फोथाखौबो फोनना होनाय जायो। जाहोनाव जोङो ओ गोदोनि जोंहा गोदोहाय जोंहा ओ बिदिनो बर' जोंनि बर' बे ओनसोलावहाय ओ गोबां जायगायावनो जोङो हाग्रा बंग्राजों बुंफबनायमोन। बेनि जाउनाव जोङो बे ओ बेनि जाउनाव जोङो ओ मोसा लख्राया जायोमोन मोखौखौ बेनि जाहोनाव जोङो मोसौ मोसाखौ मोसौखौ गिनायनि थाखाय जों ङो फाख्रा सिख्रा बायदिसिना रोखोमनि फथा फोननाय होनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो फैयो न'
ओ मानसिनि बैसा गु। बे बैसागुआवहाय गिबियावनो जोंहा दुगैस्रां लोब स्रां जानानै बिदिनो न'खरनि बाथौ सालियाव हाबनाय जायो। बेनिफ्राय फुजा होयो बेनि उनावहाय जों हा दङ' ओ बिदिनो मान होनाय बा लानाय। ओ फोरबो बेनि उनाव जोङो दुगैस्रां लोबस्रां जाखांनायनि उन ओ बिदिनो जों बाथौ थानसालियाव हाब खांनायनि उनावहाय जोङो ओ बिदिनो उन्दैया गिदिरखौ खुलुमो आरो गिदिर दा जोंनो उन्दैनो बोर होयो बिदिनो जोंना ओ न'खरनाव बिदि ओ हाबाफारिखौ लाखांनायनि उनाव जोंहा गामियावबो ओ बिदि हाबाफारिखौ लानो थाखाय जोङो बयबो ओंखारलाङो बिदिनो गामियावबो जों गिदिरखौ खुलुमनानै बोर बियो आरो उन उन्दैनो जोंहा बोर होयो बेखौ ओ बिदिहाय जोंहा
बिदिहाय जोंहा ओ बे बे समा थाङो बेनि अखानायैहाय थाङो जों जायो जोंना ओ गोखा गोखै जानायनि सान। बै सानावहाय जोंहा ओ बिदिनो सेजौ से रोखोमनि गोखा गोखै जानायखौ जोङो मोनथिना मोनो जाहनाव जोंनि ओ फैबाय थानाय बोसोरफोराव बेराम आजार जाया बेखौ जोङो मोनथिना मोनो बेनि थाखायनो जोङो ओ बेफोर ओ दिंखिया, फस्ला ओ दाउ फेन्दा जोग्लावरि एबा मानिमुनि बेफोरखौ जोङो सेेजौसे रोखोमनि खांनानै जायो। जोङो खायसेया बेदर जायो आरो खायसेया निरामिसबो जानायखौ जोङो नुनो मोनो।
बिदि ओ बि बिनि उनावहाय फैयो जोंना मोसानाय ओ बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबोरै बैसागु बोथोरखौ मोसायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन।
औ औ।
थांब्ला जोंहा नोंथाङा बुंनाय बादिनो गिबियावबो जोंनि ओनसोलफोरावबो मानो मोसौ बैसागोखौ फालिनाय जायो आरोना बेहाय जोंहा नोंथां बुंनाय बादि बिदिनो गोबां मोसौ थुखैनायाव जा सैथ्र' दानि जोबथा सानाव थुखैनाय जायो आरो जोंहा मोसौ थुखैनायनि सिगाङाव माने गोबां गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायखौबो जोङो बुथुमग्रोना लानाय जायो। ओ बेनि उनावहाय जोंहा मोसौखौ जोङो जाय दिनखालि थुखैगोन बेै दिनखालि जोङो माने फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्राङै माने जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो ना। बेयाव जोङो सिगाङाव जा जा नांगौ जानाय फिथाइ सामथाइफोरखौ बुथुमना लानाय जायो जों जों बेफोरखौ माने बैदिनखालि मो मोजाङै हानानै बेफोर बायदिनो जोङो ओ औवानि आरंबाइ बेफोरजों जुनानै माला आरिबो सुनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। अ बेजों लोगोसे जोङो फोथाराव लांना मोसौखौ थुखैहैनाय जायो बे दिन‌ खालिनो जोंहा माने मोसौ थुखै खांनायनि उनावहाय जोङो माने ओ मोसौ थुखै खांनायनि उनावहाय जोङो गोबां रोखोमनि गोखा गोखै बा बेफोर बेफोर बायदि मैगं थाइगं मिथिंगानिफ्राय बुथुमना जानाय जायो आरोना। जेरै ओ सेजौ से था बेफोर गासैबो मैगं थाइगंफोरखौ जानाय जायो जोङो जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला बेहाय दं खुंखा बेजों लानानै जारि बिलाइ बिलाइ नेरसिं बिलाइ बेबायदिनो माना मुनि दिंखिया गोबां रोखोमनि मिथिंगायाव जि जा जा मैगं थाइगं मोनो जोङो माने बेफोरखौ ओ बे दिनखालिनो जोङो जानाय जायो आरोना।
औ नंगौ।
मोसौ थुखैनाय सानखालिनो जोङो बेफोरखौ जानाय जायो ओ बेजों बेजों लोगोसे जोंहा ओ बेनि उनावहाय जोङो मानसिनि बैसागु फालिनाय जायो बे मानसिनि बैसागुखौ जोङो सान स्नि बा हप्तासे लानाय जायो आरोना।
औ नंगौ
गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा बैसागुआव बांसिनै हाबथासे बेफोरबादि फालिबोनाय जादों जायो। बेजों लोगोसे जोंहा बैसागोनि सेथि खालाराव जों गामिनि रायजो राजा गासैखौबो गिदिर खौ बोर लानाय बा मा आरो जोंनि उन्दैफोरखौ जोङोबा अननाय होनाय बेफोरबादिनो जोङो बे से थारिखखौ जोङो मानिलांनाय जायो। आरो ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ जेब्ला मा बेयावथ जोंहा ओ जोंहा गोदो समनिफ्रायनो जों गासिबो माने उन्दै गेदेर बोराय बेनथ सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज'जालायना मोसानाय जायो आरो जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि गामि ओनसोलफोराव फोरनि दोरोङारि हिसाबै जेरै दामजु देमगो दामजुुरखौ मोसानाय जायो जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा आरो औवानि तरखा बेफोर माने बरफोरनि दोरोङारि हिसाबै जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोङो फालि नि प्रसनो दङ आरो बेनिफ्राय हिनजाव आगरनि गोदाब खानाय जथना देलाय मालाय जोंसो बेबायदिनो हौवासाफोराबो गामसा गोथां गस्ला गुफुर आरनाइ आरि बेफोरबायादि लानानै जोङो मोसानो थांनाय जायो आरोना अ बुंनो थाङोब्ला बेयाव जोङो जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव जोङो नखर नख न'खर मोसानो थांनायाव जोंहा माने जोङो मोसानायजों लोगोसे जोंनिख्रुइ गेदेर गोलावफोरखौ एबा ओ न'खरनि बिगोमाफोरखौ जोङो बोर लानाय जायो बा खुलुमबोनाय जायो आरो ना बेजों लोगोसे नायजों लोगोसे बेफोर माने बिगोमाफोरा माने जोंनो खायफा खायफा गावनि गोसो बादि दान बा बेफोरबायादि अनसुंथाइ हरनाय जायो जेरैहाय खायफाया माइरं खायफाया फैसा बा खायफाया माइरं बा फैसा बेफोरबादि हरनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना ओ माइरं हरनाय बा फैसा हरनाय जोंहा गोदो गोदाय आजै आजौ मोननि समनिफ्रायनो दंखायो आरो ओ जोङो बेबादिनो ओ लानाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा ओ आथिखालाव जों बैसाग दानि बैसागो आरो गोदोनि बैसागो नायनो थाङोब्ला जोंहा गो गोबां फारागथि नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ जेरैहाय जोंहा आथिखा आथिखालनि बैसागु जोंहा माने बर'फोरनि दोरोङारि दामजु देग्रानि दामजु देग्रा खाम जथा सेेरजा बे बेफोरखौ लानायनि अनगायैबो जोंहा माने गोबां रोखोमनि जेरैहाय जोङो ओ इलेक्ट्रनिक बादियैनो जोंहा जेरै बक्स दङ बेफोरबादिनो टेब रेकर्डिं एडिअ मबाइल फननि गेजेरजों जों गोबां ओ जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव जोङो बे बैसागो मोसानायखौ जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो आरोना बुंनो थाङोब्ला बेफोरबो जोंनि मोनफा मोनफा फारागथि होननानै बुंजायो बेजों लोगोसे जोंहा आथिखालाव बैसागो बैसागोजों लोब्बा लानानै माने गोबां फां सन बा बेफोरबादिनो ओ फांसन आरि ओ खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरैहाय जोंहा बेयाव बे फांसन आरो खुंनाया माने जोंहा गोदो गोदाय समनि फ्रायनो गैखाया माने बे दाबावैसे सोमजिनाय होननानै बुंनो हायो आरोना।
औ नंगौ।
जेरैहाय बेहाव बेहाय बुंनो थाङोब्ला जोंहा जेरै ओ उम बे फांसनाव जोंहा उन्दै उन्दै गथ'फोरनिफ्राय गेदेरसिमहालागै माने थुनलाायारि बादायज्लायनाय बा आरिमुवरारि बादायज्लायनाय लानाय जायो जेरैहाय बेयाव जोङो ओ आरिमुवारि बादायलायनायफोराव जोंहा जेरै- मोसानाय मुसुरनाय बेबायदि रोजाबनाय आरिनाय बादाय ज्लायनायखौ लानायखौ नुनो मोनो आरो ना। बेजों लोगोसे थुनलायारियाव जेरै गेलेनाय बादायज्लायनाय बेजों लोगोसे खारनाय बेजों लोगोसे खन्थाइ आवरायनाय बा थाबै बुंथि हरखाब बुंनाय बेफोरखौ बाहागो लानानैबो माने उन्दै उन्दै गथ'फोरा गोबां बेबायदि गियान मोन बा रोंगौथि बेबायदिखौ मोननो हायो आरोना गोबां साहस मोनो बे फोरबो जों मोनफा मोनफा गियान मोननो हायो। ओ थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफोरथिङा बैसागो फांसनखौ बेबायदि खुंनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो बैसागो फांसन खुंनाय जायो नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो ओ जोंनि ओनसोलावबो औ।
जोंनि ओनसोलावबो ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि ओ बिदिनो बैसागु फांसनखौ खु
आरो बैसागु फांसनखौ ओ खुंनायाव जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो एबा
औ-औ।
ओ बिदिनो गोबां खाबुखौ मोनो होननानै जोङो मोनथिना मोनो जेरैहाय जोंहा ओ बिदिनो गामिनि गथ' गथ' थाय एबा बोराय बुरै बेफोर जोंना बिदिनो मेथाइ खननाय ए बा रोजाबनाय बायदिसिनायाव रोंनानै थायो एबा ब्ला जोंना गोसो गुदुं जानानै थायो नाथाय बिसोरो बोराय ओ बुरैफोरा जोंना गामि ओ ओनसोलनि जानायनि जााहनाव बिसोरो जेरावबो बे ओ गावसोरनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो हाया। बेनि जाउनावनो बिसोरो ओ बिदिनो ओ गाव रोंनायखौ रावनोबो दिन्थिफुंनो हाया जाना
ओ बेफोरखौ साननानै मोननानै दानि मुगायाव बिदिनो बैसागुआव फांसन खुंनाय जायो। बे फांसन खुंनायनि जाउनाव बिसोरो गावसोरनि रोंनायखौ दिन्थिफुंनो हानायखौ ओ जोङो एबा दिन्थिफुं नो खाबु होयो बिदिनो जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आरो उन्दै उन्दै गथ'फोराबो जोंना स्टेज बायदिसिनायाव गाखोफेरनो मोना बेनि जा ओ बेनि थाखायनो जोंना बेफोरखौ ओ गिनायखौ खारहोनो थाखाय एबा गोसोनि ओ लोरबांथिखौ खारहोनो थाखाय बिदि फांसन बायसिना खुंनानैहाय ओ गावसिनि गिनाय खौ खारहोनो हायो बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै आङो
औ नोंथां समाबो जाबाय जोंनि सावरायना बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। औ-औ दे बिदिब्ला।